हेलौ
औ औ खोनादों
खोनादोंना नोंथां
औ औ
अ नोंथाङा दायो फ्रि ना
औ औ
ओ जोङो दायो टपिगाव फैनोसै
औ
टपिकआ जाहैबाय जेनेबा मा होनगोन ओ जेनेबा जोङो माबायदि सोलोंथाइ लायोबा ओमफाय बे सोलोंथाइखौ लाबोला ओ जेनेबा गावनि जे थांखि दं बे थांखियावहाय ओ माबायदि नाजायोबा बोरै मोनहैगोन नोंथाङा बेखौ एसे माने नोंनि मोनदांनायजोंहाय नों एसे माने फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नंगौ जिखिनि जोङो सासे फरायसाया माबायदि फरायोबा जिउआव जाफुंसार थानाय बा सासे फरायसाया माबोरै फरायबाय गावनि थांखियाव सौहैनो हायो होनायनानै नोंथाङा फोरमायदों बे समाव।
औ
नौ जोंङो सासे फरायसया जुदि जाफुंसार जानोबा
औ
नंगौ जोंङो आं बेखौ बे सम बुं बुंनांगोन दे जोंङो गंसे ज जुदि जों गारिखौ जों सालायनोबाथाय बा गंसे गारिया खारनो थाखाय गंब्रै साख गंब्रै साखा नांगौ जायो। थिग बेफोरबायदिनो सासे फरायसाया जिउआव जाफुंसार जानोबा गंब्रै साखानि गोनांथि जायो होननानै बे समाव फोरमायदों बेनो जाहैबाय गंसेया जाहैबाय फोरोंगिरि
औ
गंसेया जाहैबाय गाव गंसेया जाहैबाय समाज
ओं
गंसेया जाहैबाय बिमा बे गंब्रै एबा सावदै सुबुंदों जोंङो सासे फैसाखौ जों मोजां खालामनो हायो एबा बिनि जिथुनाखि
औ
बिनि जिनाखि जिउआव दावगानाय बा साक्सेस जानाय बेखौ जाफुंहोनो हायो होननानै बे समाव माखासे दैदेनगिरिफोरा फोरमायदों नंगौ जोङो
औ
जिउआव माबोरै जाफुंसार जानो हायो होनना नुङोबाथाय जोंनि जिथुनाखि जों फरायसाफोर जों फरायसाफोरा एबा जोङो माखासे जोंनि गोसो गोसोखौ दाद लानानै जों खामानि मावनांगोन जों जिउआव फरायनांगोन। जोंङो गारजेननि खोथा लनांगोन आरो जेब्लायबो गारजेना गावबा गावनि जेथनोखि फरायसा फरायसाखौ जोथोन लानायाव जेब्लायबो फेलें जानो मोननाय नंङा एबा खम जानो मोननाय नंङा मानो होनना बुङोब्लाथाय आंङो फांसे बिफांजों सासे फरायसाखौ आं बेसो महर रुजुनो नागिरदों नंगौ जों बिफां फांसेखौ जों गायोब्ला जों बिफां फांसेनो माखासे रोखोमनि दै हासार नांगौ जायो लोगोसे बे बिफांङा थांना थानांगौनि थाखाय जोंनि माखासे मोसौ बोरमानिफ्राय जों प्रटेक् प्रतेकसन मोननो थाखाय जोंङो मोसौ बेराखौ जोङो दुमनानै होनाय जायो। थिग बेफोरबायदिनो जोंङो बेराखौ दुमनो हानाय जायो बेराखौ दुमना हानाय लोगो लोगोनो बे फांसे दंफांया देरबोगोन। देरब देरबोनायजों लोगोसे बिफाङा देरहनायजों लोगोसे बिबार बावगोन बिबार बावनायनि गेजेराव बे बिफांङा फिथाय थायगोन। फिथाइ थाइनायनि उनाव जों बे ज फिथाइखौ जोंङो मोनजागोन थिग बेबायदिनो जोंङो दिनैनि दिनाव जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि गारजेनफोरा आबाद हिसाबै लानांगौ। जेरै आंङो दानैसो एगजामपोल बुंखाबाय जों बिफां फांसेखौ गायोबाथाय माबायदि गायनांगौ बा माबायदि जोथोन लाबथाय जों फिथाइ मोनलांनो हायो थिग बेबायदिनो जोंङो बेनि गेजेर जों गारजेनफोरा गावा गावनि जोंनि जिखिनि फरायसाफोरनिफ्राय जिदिनोखि मोननो मोनजानो लुबैनाय फिथाइ बे फिथाइखौ आं जिबायदि बुंदों बेफोरबायदिनो जोंङो खालामनांगोन जोंनि गथ' गथायाइखौ जोंङो जोंनि बिमा बिफाफोरा जोंखौ खांदों फैदेरदों फोलावदों थिग बेबायदिनो जोंङो फरायसाफोरखौ एबा जोंनि गारजेनफोरखौ माखासे फरायसाफोरखौ बुजायनायाव माखासे फरायसाफोरखौ
ओ
दोबथिंनायाव माखासे फेलें जादों होननानै बे समाव बुंगोन मानो होनबा जोंनि दिनैनि गारजेनफोरा जोंनि फरायसाफोरखौ माखासे जोथोन लानो नागिरा दिनै फरायनायसालियाव दोनहैयो नाथाय जोंङो माखासे नार्सारिनिफ्राय जोंङो दोननानै माखासे क्लास फर थ्रि बेबायदिसिमल दोन दोन्नायखौ नुनो मोनदों माखासे ओमफ्राय सिक्स जानाय लोगो लोगो होनानै फरायसाफोरखौ दोनहरो फरायसालिसिम नाथाय जोंनि फरायसाफोरा फरायसालियाव थांदोंना थाङाखै दिनै एगजामाव बेसेबां नाम्बर मोनदों बेफोरखौ दिनै जोंनि बिमा बिफाफ्रा उदिस लानो नागिरा दिनै स्कुला नै बाजियाव गनांगौमोन दिनै नै जिनै रिंगायावनो दिनै मानो फैखो बेफोरबायदिखौ जोंनि बिमा बिफा फोरा दिनै जोंनि गारजेनफोरा जोंनि फरायसाफोराव सोंनो नागिरा जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि माखासे फरायसाफोरा गाज्रि लामाजों थांनाय बे समाव नुबोगासिनो दङ जेरै जोंनि गारजेनफोरा दिनै फरायसाफोरनो जिखिनि नांगौ बेफोर खौ होदों दिनै थाखा नांगौ फैसा नांगौ होदों दिनैबो एक्स थाखा फरायसालियाव थांनो गोनां समाव एक्स थाखाखौ दिनै न'निफ्राय एबा बिमानिफ्राय बिनानै लांदों गाबोनबो एक्स थाखा दिनै फरायसाफोरा फरायसाया बिमानिफाय बिनानै लांदों सबनियाबो बिबायदिनो एकस थाखा बिनानै लांदों बिबायदिनो लांगासि नो दं लांगासिनों दं लांगासिनो दं नाथाय दिनै गारजेनफोरा दे सोङाखै जे निजिनि फरायसाया बा निजिनि फिसाया सानफ्रामबो सानफ्रामबो जौसे रां जौसे रां लांबाय थायो नाथाय बै फैसा गोमायाव लांङो दिनै मा खालामहैयो सोरजों बेरायो मा जायो बेखौ दिनै जोंनि गार्जेनफोरा सोङाखै दिनै जोंनि फरायसाफोरा फरायसालियाव थांदोना थाङाखै एटेन जागोनना जायाखै बेफोरखौ दिनै जोंनि फोरोंगिरि जोंनि बिमा बिफाफोरा जोंनि फोरोंगिरिफोरनाव सोङा एबा एसेबो जेबो सुगाजुग लाया जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि फरायसाफ्रा माखासे गाज्रि लामाजों थांनांगौ जायो बे समाव नुगासिनो दं बेनिखायनो जोंनि गारजेनफोरा जोंनि फरायसाफोरखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ दिनै सानफ्रामबो जों जो थोन लानांगौ जेरै आं दयनो बुंखाबाय जोङो फां से बिफांखौ जोङो जुदि गायोब्ला माखासे जों जोथोन जोथोन लानांगौ जायो दै होनांगौ जायो बिबारनि माखासे मेदिसिनबो सार सारनांगौ जायो बेफोरबायदिनो जोंनि गार्जेनफोराबो जुदि फरायसा बा जोंनि गारजेनफोराबो निजिनि फरायसाफोरखौ एबा निजिनि गथ'फोरखौ जोंथोन लानांगोन जे दिनै आंनि लोगोआ दिनै फरायसालियाव सोरदों लोगो जादों मा आयदानि सायाव दिनै फोरोंगिरिया फोरोंदोंमोन बे आयदाखौ आंनि फिसालाया फिसाया हागोनना हायाखै मानि थाखाय हायाखै माबाफोर खमि जादोंबा मानि थाखाय खमि जादों बेफोरखौ जों बिजिरनानै जोङो फोरोंनो रोंनांगोन बुजायनो रोंनांगोन दिनै माखासे जिनाखि बारहावा जोंनि गेजेराव माखासे बारबाय थायो बारहावा गाज्रि बारहावाफोर बेफोर गाज्रि बारहावानिफ्राय दिनै जोङो जानगाराव थानो हानांगोन जेनबा जोंनि फरायसाफोरखौ जों गारजेन गारजेनफोरा जोङो जानगाराव दोननो हानांगोन अब्लासो जोंनि जिथुनाखि फरायसाफोर इयुन जोलैनि बेफोरो मोजां जागोन आरो आं बे समाव बे समाव आं सानो नोंगौ जोंनि सानसनो हायियाव बुजायनो रोङिआव जों माखासे गोरोन्थि जाया नङा जायो नाथाय जोङो माखासे दैदेनगिरिफोरनिफ्राय माखासे सुबुंफोरनिफ्राय जोङो
नलेजफोरखौ जों लायोबा मोजां जायो जेरै जोंनि बिमा बिफाफोरा जेनबा जोंनि गारजेनफोरा माखासे
बिथिङाव गोख्रों नङा सथ्रं नङा माखासे बाथ्रा बुजिया जायनि जाहोनाव जोङो माखासे जेंना जेंसिजों मोगा मोगि गोनां जायो समफोराव बेनिखायनो जों माखासे जोङो सुबुंफोरनिफ्राय परामर्खा लानांगौ जोङो जेरै निजिनि फरायसाफोरखौ फरायनायफोराव जोङो मा बिथिङाव जों फरायहोबाथाय जोंनि गथ' बा मोजां जागोन एबा जोंनि फरायसाया मा बिथिङाव जों गोसो दङ बे गोसो खौ जोङो नायनो नायनो रोंनांगौ जेनेबा जोंनि फरायसाया दिनै मा बिथिङाव गोसो हमना ला आंनि गथ'आ दिनै डिफेन्स लाइनाव जोबोद गोसो थांनो नाथाय डिफेन्स लाइनाव गोसो जानाय फरायसाखौ दिनै आङो सासे डक्टर जानो होयोबा सासे इन्जिनियार जानो थारनांगोन होननानै आङो फरायबा जबर जसथि आं फरायहोबा निसय बेयाव फेलें जानोबो हागौ बेनिखायनो जोङो गोसो जाग्राया बहा जादों जोङो बेखौसो नायनांगोन जेब्लायबो गोसोआ बहा दं बेखौसो नायनांगोन जानला मोनला जोङो नारस्रोननानै नारथ्रोननानै एबा नारसिननानै जोङो होबा जानाय नङा मानो होनबा बेहाय नोंहा एसे बेयाव गोरोन्थि जागोन होननानै आं गो समाव बुंगोन बेनिखायनो जों जेब्लायबो जोङो फराम लखा लानानै जोङो फरायसाफोरखौ जोङो फरायहोनांगौ थिग बिदिनो जोंनि लाइमोनफोरखौ जों बुजायनांगौ दिनै जोंनि माखासे बारहावा थासारि जोंनि गेजेर जों माखासे खनले खनले जोङो खोनाबाय थायो दिनै मास सय मास माखासे जोङो लाइमोनफोरनि जिथुनिनाखि जिउ खहा जानाय बेफोरखौ जोङो नुबोगासिनो दङ बेनिखायनो जोंनि माखासे गारजेनफोरा एसे सिट्रं भाबै जोङो लानांगौ एबा जोंनि फरायसाफोरखौ जों बुजायनांगौ जों नोंगौ जों निस्सय जों जुदि जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो सानफ्रामबो जुदि बुजायबाय थायोब्ला ओंखाम जानायाव साहा लोंनायाव जुदि जों निसय जों बुजायबाय थायोब्ला निसय जोंनि खोथाखौ फरायसाफोरा एबा जोंनि गथ'फोरा मानियो नाथाय जोंनि माखासे गारजेनफोरानो गोसो होआ दिनै जोंनि गारजेनफोरा दिनै गावबा गावनि गथ'फोर बांद्राय अनो जायनि जाहोनाव दिनै बेफोरबायदि हाबाफोरा जानो हमदों होननानै बे समाव बुंगो नाथाय जों अनांगौ अननायजों लोगोसेनो जोङो माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो जेरै जोङो माखासे अननायजोंनि गेजेरजोंनो जों माखासे बाथ्रा खोथाफोरखौ जों बुजायनांगौ आरो जेब्लायबो जोङो गथ' गथायखौ जों जेब्लबो नोजोर होनांगौ दिनै बे आंनि गथ' बहा थांदों सोरजों बोराय जों बहा थांदों स्कुल थानाय इसेबां थाब बेफोरखौ जोंबो जों नोजोर लाबानो अलानो जोंनि जेनोखि फरायसाफोरखौ फरायसाफोरा मोजां जागोन आरो इयुननाव साक्साग होननानै आं सानो बे समाव नोंथांखौ बेनि बागै माबाफोरबा नोंथांनि जिथुनोखि फोरमायथि एबा नोंथांनि जि मोनदांथि बे मोनदांथिखौ फोरमायनो थाखाय खावलायनो जाबाय
ओ नों गौ नङा नों बुंनाया गासिबो सैथो जेनेबा ओ बिमा बिफानि सायावबो थायो माने बिमा बिफाया माने नांगौनि बारा अननायनि थाखायबो बेफोरबायदिया जाहैनायखौ नुनो मोनो आरोना माने बांसिनानो दायो बेफोरबायदिखौसो नुजोबनो थांबाय जेनेबा जेखौ बिदों बेखौनो होसिगोन जेनेबा माने साइदथिंजाय नायला आरो माने ओरै सिङावहाय गोसो सिङावहाय मा बिनि साननाया मा सोलिदों माने हमनानै नायला आरो बिसोरो जेनेबा बेफोरखौहाय साननानै नायबानो जि मोनगोन बेखौहाय माने बारा गोसो होला आरो माने माने जेनेबा दानि फरायसाफोराथ' जेनेबा माबा माबि बिनायावहाय ओ बिनाय खौ होआबानो बिनायखौ होआबानो जेनेबा अ मोनाबानो थाङा फरायला आं माबा बिदिनो बायदिसिना माने गावनि नांगौखौ मोनाबानो बिदि होननानै जेनेबा बिमा बिफाखौहाय माने एसे माने दमखि होयो आरोना ओमफ्राय आरो बेखौहाय जेनेबा बेफोरावनो जेनेबा बिमा बिफाफ्रा एसे माने साननाया माने खमबानो जेनेबा जाय माने साननो रोङा। माने एसे खम माने बेफोरबायदिखौ माने साननानै बिजिरनाया खम बेफोरखौहाय ओ बेफोरावनो ना माने खायसे बिमा बिफाया माने हगार सारना होनायावहाय बिसोरनि माने फिसाफोरा एसे माने बिदि माबायाव थाङो आरो ना माने गावनि माबायावहाय मोनहैनो नागिरा आरोना जेनेबा बिदिनो जाहैजोबो आरोना गासैबो दा नोंथांनिसिमबो माने बेखौहाय जेनेबा नोंनि मोनदांथि बेखेवना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय। ओ। नोंथां जोंनाबो दा टाइमा जाबाय ओ दोनथनोसै नामा?
औ औ।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय।